औ नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानो आं औ।
औ आङो नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव फन खालामबरनाय जादोंमोन।
जागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजाङै आयदा सावरायलायनो हागोन दे आंबो फ्रिखासो नालाय
औ नोंथां आबादफोरखौ जों मारै मारै मावो। आरो आसामाव मा मा गाहाय आबादफोर दङ बेनि सायाव सावरायसै नोंथां।
जागोन नोंथां दे बिदिबालाय
औ अब्ला नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो नोंथां
जायो नोंथां होमबा आंनो जागायग्रोसै नामा?
औ अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोना होग्रोदो नोंथां औ नोंथां।
औ जोंनाथ' टपिकआ जाहैबाय आसामाव जानाय मैगं थाइगं माबा आबादफोर नङा होमबा
आफादफोराव नोंगौ नोंथां
औ। दा ओ जों नुखायो बा मोनथियो आसामाव मा मावो आबादफोरा बांसिन मावजायो नङा होमबा नों थां जोंना आसामाव मैखोमै मावजानाय माखासे ओरैनो जों सरासनस्रा मेगनजोंनो नुखानाय आबादफोर दङ जायखौ जोङो गुबुन जायगानिफ्राय जुदि आसाम रायजोआव हाबनाय लोगो लोगोनो नु थायो आरो लामा लामानो बे जाहैबाय गिबियावनो जोंनावहाय साहा बागानखौ नुखायो आरो। जुदि जोङो बबेबा रायजोनिफ्राय डाइरेक्ट ट्रेन सा सा फैनानै नायबोयो होमबा आसाम हाबनाय लोगो लोगो जोंनाव साहा बागान साहा बागान नुगोन। बे जाहैबाय जोंनि आसामनि मोनसे मुंदांखा आबाद जायखौ जोङो आसामाव हाबनाय लोगो लोगो नुयो बा आसामनि बुंनो थाङोब्ला जुनियायै मोनसे मख'जाथाव आबाद होननानैबो बुंनो हा गोन नङा होमबा नोंथाङा साहा आबादखौ औ आरो नै थियावहाय जुदि जोङो नायनो थाङो होमब्ला जोंना फ्राय दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादानो जाहैबाय नैबे माइ आबाद नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथांथारैनो।
औ जोंना माइ आबादा ओ जोङो आसामाव आसा साम नाङैनो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ गायो मानोना जोंनि आसामनि हाया ओरैबाय दि मोजां हासार गोनां आरो ओ माने दै हमथानो हानाय मोनसे गुन दं आरो समान दङ जेराव माने गोजौ गाहाय नङा गोजौ गाहायबासो माने माइ आबादखौ मावनो उसुबिदा जायो नालाय
औ नंगौ नोथां।
जोंना आसामनि हाया एखेबारे समान जानायनि जाउनाव बावहाय दैया मोजां हमथानो हायो जों आलि खोनानै दैखौ दब्लाय दब्लाय खालामनानै लाखिनो हायो नालाय ओंखायनो जोंनि आसामनि मानसिफोरा गोबां बिबाङाव मानि जेसेबां हा खालि दं बेयाव बांसिनानो माइ आबाद गायो। नङा होमबा नोंथां आरोबाव बिनिफ्राय आथिखालावथ' जोङो गोबां जुनिया बेलेग बेलेग आबादफोरबो मावनायखौ नुनोसै ओमफ्राय मोनफ्रोमबो न'खर न'खर जोंना बुंनो थाङोब्ला आसामावहाय गया गोरलै नो जानाय मोनसे आबादखाय आथिखालाव बयबो बे गयनि आबादखौ गायनायखौ जों नुनोसै आरो गयनि आबादखौ जोङो मावनायावहाय गोबां मुलाम्फा दं ओंखायनो दा गय गायनाय बा गय आबाद मावनायखौ जों गोबां मोनसै गोदोनि दिनावहाय फ्राय बुंनो थाङोब्ला गयखौ गायोमोन जास्ट माने गावनि न'आव जानो ओमफ्राय गामिफ्राव बिदिनो गावजों गाव हाबा खेराइ जायोबा आदल बदल हरलायनो मदद होलायनो होननानै ओमफ्राय एफा एनैल' फाननाय जायोमोन आरो नाथाय नैबे जोङो दस बोसोरसोनि सिगांनिफ्राय नुबायदि गयखौ जोङो गावनि न'आव जानो बा सोरबा नसुंसेनि हाबा हुफायाव हरनो थाखायल' रावबो गायला बेखौ जोङो फालांगियारि मुलाम्फा नोजोर लायनानैसो आथिखालावहाय गायनायखौ नुनोसै नङा होमबा नों थां मानोना जाय जाय बिथांमोना ओ आसामावहाय गोबां हा दंजायो बिसोरो लांदां लांदां थानाय दा हाखौ दा ओरैनो दोनला जे जायगायाव माइनि आबाद जाया बेबायदि हा खौ बिसोरो दामा गयनि आबाद बिराद बानायसै आरो गयनि आबादा मानिे बिराद मुलाम्फा गोनांबो नालाय गिबियाव नोङो खौ गायनानै सममावबो बा बोसोर स्नि बोसोरसो नेनांगौ जायो थेवबो मानसिफ्रा गयखौ गायो नङा होमबा नोंथां मानोना गयनि आबादा जै खेबसे गायबाय बेयो नोंखौ थैजासे लाइफ सापर्ट होनाय बायदि आरो थैजासे नङाबो नोङो बावहाय खमावबो बिस बोसोरसोखौ मोनगोन आरो फांसे गय बिफांनिफ्राय बिनि मुलाम्फाखौ। मानोना गय बिफाङा जुदि खेबसे गायबाथाय बियो थाइबाथाय बियो ओरैबायदि थायबाय थागोन माने थाबबो फैनो रोङा नालाय बुस्थुआ बिदिनो एम्फौ जानाय मानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायोबा बे गोबाव थाबाय थायो आरो बेबायदिनो गय आबादा मानसिफोरखौ बिराद मुलाम्फा होगासिनो। आरो दामाबो मोजां बेसेनाव फाननो हायो आरो बिनि डिमान्डआबो बिराद मोजां नालाय हाथायाव ओंखायनो मानसिफ्रा बिराद गायसै आरो बय ओमफ्राय ओरै बेराफारसेथिं गोबां रोखोमनि आबाद फोरफोर जायो जोंनावहाय जुनियायैहाय फाथो आबादफोर बेसरफोर सबाय सिबिं बेथ' जोंनाव आसामावहाय बिराद मोजां जाखायो नङा होमबा नोंथां मानोना आसामनि हाया बिराद हासार गोनां औ आरो नैबे फाथो आबादाबो जेरै गय आबादा मुलाम्फा गोनां बिदिनो फाथो आबादाबो बिराद मुलाम्फा गोनां आरो बेखायनो आसामावहाय जों बिराद मावनाय नुयो ओमफ्राय जुंखाम आबाद जुंखामाबो बिराद जासै जोंनि आसामाव। ओंखायनो गोबां बिबांनि जुखाम आबादखौबो मावनाय नुयो। ओमफ्राय आलु आबाद आलु आबादाबो बिराद मोजां मुलाम्फा गोनां नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बे आलु, जुंखाम, फाथो, माइ बे गय बिफां गय गय आबाद बे आबादफोरखौहाय मैखोमै मावनायखौ जोङो नुनो थांसै नङा होमबा नोंथां। फाथोआबो मानि थाखाय आङो माबा बेनिफिट गोनां होनदोंब्ला। फाथोआ मावोब्ला जोङो बेनिफ्राय नारजि बिलाइ मोनजायो नालाय। आरो बबेनिफ्राय मा बिफांनिफ्राय जोङो फथिना मोनो जायखौ जोङो न' थ लुनायाव बाहायो। आरो मोनसेया जाहैबाय दुरुं मोनो जोङो। बे मोनथामबो बुस्थुआ फाथोनिफ्राय मोननायखाय बे बेनिफिट गोनां आरो। बेनो रां आरजिनो हायो बिराद मोजां ओ दा बेनि थाखायनो गायो आरो फाथोखौ। दा नोंथां बिदिब्ला आङो बेखौनो बुंनानै एसे फोरमायग्रोनाय जाबाय नोंथाङा दा नोंसिनि ओनसोलाव जानाय माखा माखासे आबादफोर बा आसामजों रुजुनायाव आरो मा मा आबादफोरखौ मावनाय नुयो। दा बेनि सायाव नोंथांनि एसे फाराग बुंफोरथिफोरखौ होना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां औ नोंथाङानो माखासे बे बाथ्राफोरखौ फोरमायलांखाबाय जाय जोंनि आसामाव गाहाय गाहाय बिफाव लानाय माखासे आबादफोर नङा नोंथां दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बुंलबाय जेरै माइ आबादखौ एसे बुंलाबाय नोंथाङा आरो साहा साहायाथ' आसामाव बुंनो थाङोब्ला नाम्बार वानखा नङा होमब्ला नोंथां। मानो होनबा आसाम होनना बुङोब्ला जों गुबुन जायगाफोराव बबा गुबुन स्टेटफोरनि मानसिफ्रा मोनथियोखि आसाम होनबाथाय साहा। साहा बिलाइ बा साहानि जायगा होननानै मोनथियो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि आसामावहाय बे साहाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ माने गोबां दं आरोना गोबां जायो माने जोंनि हाव। माने दस्रा स्टेटफोराव बा दस्रा रायजोफोराव फाय साहा आबादफोरा बांद्राय जानायखौ नुनो मोना। दा जों आसामजोंहाय बे साहा आबादा गोबां खाब जायो आरो जोंनि आसामनि हाफोरजोंहाय आरो लोगोसे दा आसामाव माखासे आबादफोर नुनो मोनो गाहायै जेनेबा दा औवाफोरखौबो नुनो मोनो आरो रबारफोर नङा होमबा नोंथां राबारफोरखौबो दा आसामाव गोबां नुनो मोनोसै। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दा बे रबारफोरजोंनो नङा होमबा नोंथां राबारफोरजोंनो जोङो ओ बाइकनि बा गारि मटरनि टायारफोरखौ बानायो माखासे रबारटफोर राबार बुस्थुफोर नङा नोंदां प्लास्टिक थ्लास्टिक बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो ओ बे राबाराबो जोंनि आस आसामाव दा गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बा गायनायखौबो जों नुनो नुनो मोनसै आरो आरो नोंथाङाथ' होनखाबाय गय गययाबो जोंनि आसामाव माखासे गाहाय बिखाव लायो गुबुन -गुबुन जिला बा गुबुन गुबुन माबाफ्रावबो ओनसोलफोरावबो दा गय आबादा जोंनि आसामाव गोबां जासै आरोना। मानो होनबा एसे हा गोजौबाथाय आबाद जेराव मैगं थाइगंफ्रा मोजां जाया बा माइ आबाद जाया बे हाखौ जों दा मा खालामो ओ गयफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो नङाोमा नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ आरो थिग बिदिनो नोंथां आसामावथ' आरो माइ बेहाय जायो नालाय बांसिनानो माइरं जायो बा ओंखाम जाग्राफोर नालाय नङोन। दा जेरै गुब गुबुनुन जिल्लाफोरावथ' जोङो माबाखौमा गम आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो नङा होमब नोंथां। मानो होनोमबा बिसोर रुटि जायो बा आथाफोर जायो नंया होनवला नोंथां दा बिसिरनाव बेफोरबायदि आफादफ्रा बांसिन नुयो आरो दा जोंनि आसामाव नाथाय जों माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो। मानो होनबा माइ आबादा माने जोंनि गुबै जाग्रा आदार होननानै जों बुंनो हायो। आसामाव माने नाइनटि नाइन फारसेनानो माइ बा माइरंखौ ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि आसामावहाय।
औ नोंथां।
बेखायनो जोंनि जेब्ला दैज्लां बोथोर बे समावहाय गोबां ओनसोलफोरावनो बा गुबुन -गुबुन जिल्लाफोराव ओ ओनसोलफोराव दा जों माइ गाय माइ गायनाय आदबखौ जों नुनो मोनो। जुन, जुलाइ जुन जुलाइ मासावनो आरो नोंथां आरो लोगोसे जों यो जेरै सामार फेदि होनना बुंनाव मोनां सामार बिदि आरो हारि खारिफ बदि होनना बुङोथां दा बेबायदि आरो दा जोंनियाव माखासे माइफोर जायो जेरै रनजित माइ नङामोन नोंथां रन्जित माइ, बर' राहान माइब्राफोर नङमोन नोंथां आरो जोसा माइ आरो बायदि -बायदि माइ दाथ' गोबां ओंखारबावबाय नङा होमबा नोंथां सेभेनटि बा पाइप होननाय माखासे मदि गोदान गोदान माइफोरखौ जों खोनानो मोनो। आरो दा बे बेफोरबायदि माइया जोंनि आसामावहाय बांसिन जायो आरो आरो जोंनि रनजित माइखौ बांसिन गाय आरो माने रनजित माइआ ओरैबायदि जि माइ माइआ माने दै जेनेबा दैबानाफोर जाबाबो सबथा मोनसे गाहाम दैबानाफोराा लोमनानै थाबाबो माइया थैनो नागिरा आरो जायनि जाहोनाव बे माइखौहाय जों आरोमा नों‌ मा समाव दै बानाय जानाय नुयो नालाय जायगा जायगा दा बेनि थाखायनो जनि आबादखौहाय आरो आरो लोगोसे
औ
हासारखौबो नों आसामावहाय मोजाङैनो होनायखौ जों नुो मानो होनबा फाथो आबादाबो जोंनि आसामाव जायो नालाय दा नोंथाङानो गारां फाथोनिफ्राय जोङो जेरै बिलाइखौ जोङो जायो। आरो लोगोसे बिगुरखौ जोङो मा खालामो दिरुं खालामो। आरो लोगोसे मा होनो देन्थाफोरखौ जोङो अर जरायनायाव बाहायो बा जों न' लुनाय बायद- बायदि खामानिफोराव जों बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनमोनां दा बे फाथोआबो गोबां बाहायथाव बाहायथाव आरो माने गारजानाय मोनसेबो मुवायानो गैया।
नंगौ।
दा जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै मैगं थाइगंफोर दङ माखा ओ‌ मैगं थाइगं होनना बुङोबा जेरै ओ उम मा होनना बुङो बेसरफोर नङा होमबा नोंथां? बेसर, सिबिं, प बाय दा बेफोरखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंनि आसामाव दा सिबिंफोराबो गोबां दाम नालाय दा बेफोरो दैज्लां बोथोराव बांसिन सरि गोजां बोथोराव बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां ओ दा नों न नंगौ टाइमआबो जागोनमोन नङामा नोंथां। समाबो जाबाय नोंथां औ होनब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद जोबोद गोज
औ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां गोजोनथोंसै औ